मा होनदोंमोन नोङो बुजियाखै आं मिसेसर नो औ खुलुमबाय खुलुमबाय।
गोजोन मोनाब्लि। मानि बागै सावरायनायबार
एबार
औउ
एबारो जि आइटेक मोननायनि सायाव सावरायनोसै नामा?
जायो।
उम
थारैनो
नि मा मा बुस्थुआ दा जि आइ टिक मोनखो नोंथाङा एसे फोरमायलाय
औ बर'निया
औ
बर'निया ओरै जानाय लोंनायनिफ्राय बुंनोसै आं
औ औ दे बुंदो।
फार्स्टाव जुमाय गेसि जुमाय गोरान ओमफ्राय माइब्रा
औ
माइब्रा जुमाय न' ओमफ्राय जानाया नाफाम
औ
था
औ
ओमफ्राय अमा बेदराबो मोनदोंमोन नामा?
अमा बेदरा गैया होनदां नोंथां ओहो। अनला ओंख्रि मोन।
औ अनला ओंख्रि औ औ औ जानाय जानाया बेखिनिल'सो होनदां माथो ना।
औ माखासे मैगंफोर दङ जेरै गंगार दुन
औ औ औ गंगार दुन्दिया।
केेरा दा फिन थाबाय औ। नारजियाथ' बुंखांखाबायना।
ओमफ्राय ओरैजाय गाननाय जोमनाया दख'ना न आरननाय गामसा बेखिनिल'सोमोन दा गाननाय जोमनाया बेनि उनाव दामनाय देनाय न' दोरोङारिनि उ खाम सिफुं न' ओमफ्राय सेरजा ओमफ्राय जथाया मोनदोंमोन नामा
औ जथाबो मोनदों
था ओमफ्राय थरखाया गंगना गंगनाया मोनदोंमोन न' थरखा मोनाखैमोनदांलै थरखायाना
थरखाया मोनाखै खोमा।
उ गंगोनल'सोमोन न' ओमफ्राय बिनि उनाव मा दंबायोमोन ने
बिनिफ्रायथ' हारम'नियामा ओहो नोंथां गैयाबे ओमफ्राय नों औ बै जौ गिसि जौ गोरान होनोमोन नामा बैसोरथ' जौ गिसि जौ खोनानो मोनदों माथो ओ समा बिजोंनि गेजेरजों मोनसे गोसारगासिनो दङ बाथौ धोरोमारि फोरनि सिजौ बा जासिगोन नो माथो बेबो औ दाख्लैसो मोनसे मोखां बिजाबाव नुदोंमोन आं समाजारि बिजोङाव मोनसिगोन होननाय बायदि सावरायदों। बाथौ धोरोमारि सुबुंफ्रा होननानै
आं खोनादों आरो नायबिजिरगासिनो दं होननानै लासैनो जालांसिगोन दा
औ-औ जालांसिगोन लासैनो
ओमफ्राय दल- दलखौथ' अदाल दंफांजोंसो बानायोमोनदां माथो न'
खामखौ खामखौ आंथ' बारा मोनथिया नोंथां गाम्बारिफोरखौबो बानाय नुयो माथो बिदि
बानायनाय नुयोना नङा आं सिगांनिफ्राय सिगांनिफ्राय आं खोनाना खोनाबोनाय बायदिबा अदाल दंफांजों बानायो होनानाय खोनादोंमोन आरो आं।
नंगौ खोमा
आङो
औ-औ जेबो नङा सोंनो हागोन सोंनायनि गेजेरजोंसो मिथिला औ-औ नोंङाबाथ' बोरै मोनथिनो
बेनि उनाव माबाया सिफुुंआ बबे औवाखौ बानायोमोनलै
सिफाङा औवा थेरे आरो औवा गुबैयाबो जायो खोमा।
औवा गुबैयाबो जायो न' औवा थेरेया एसे गिदिर नांगोनदां आरोना
औ नांगोन खोमा
उ
ओमफ्राय बानायगिरिफोरा औ बानायगिरिफोराथ' ओ बानायगिरिफोरा। मिथिसिगोन नोंथां
औ औ
नोंथाङा मा होनदोंमोन एसे सिगाङाव
ए गु गुदुंखौ होनदों। गुदुङाथ' मोन खंबामोन न' ओम ओम बेनि उनाव ओरै थरखाया औवानिसो बानायोमोन गोलाव गोलावा ओ ओ दाना नुनो नागिरलाना बेखौ
ओहो बा एसे मानि आथिखालनि लाइमोनफोरा बारा
औ औ औ लासैनो गोमालांनो हमलांजोबबायना
औ औ ओंखायनो जों दायो बेखाय बिनिखायनो बियो ओ दोरोङारि दिन्थिफुनाय मोननो हादों आरोखि दा ना नोंथां। ओम आरो गंगनाखौबो औवाजोंनो बानायो।
औवाजों बानायो न'?
औ औ औवाजों बानायो गंगनाखौ
ओम ओम बै थरखाखौथ' दानि बेै बैसागुनि माबा मोसानायफ्रावसो बाहायनाय नुयो।
औ बेयावसो बाहायखायो।
औ औ ओम ओम बे बिनि बाहायनाया रंजानायाव ल'खासो नामा?
औ नोंथां बेयावल'खा, जेब्ला बैसागु बोथोर फैयो बे समाव बेयाव बाहायनाय बांसिन नुनो मोनो। औ बाव बांसिन नुनो मोनो आरोखि आरो माब्लाबा माब्लाबा बिदिनो मोसानाय फ्रावबो नुगोन, बिदिनो माखासे हाबाफारि जानायफ्राव औ बाव नुगोन जथायाथ' जथाखौ लहा ना मा होनना बुंदों नों
बेखौथ' फिस्थलनिजोंसो बानायोदांमोन जथाखौ गोमो गोमोसो नङा होमबा एसे
औ औ गोमो ओम ओमफ्राय मा दंबावोमोनलाय? औ से सेरजाखौनो दहाय बावदोंना नोंथां
औ औ सेरजायाथ' जानला मेनला दं फाङानो जायोदां माथो ना सेरजानिया?
बिखौ गाम्बारिजों बानायलाबायनाय नुयोमोन
गाम्बारिजों बानायो न' औ औ बे दंफाङा गोराना बेनि थाखा
औ औ औ औ सेरजानि देंखो गोदैथारना
औ हो हो आं सि आं सिगांनिफ्रायनो बेखौसो सोलोंनो नं बाय थादोंमोन गैया सोलोंनायबो जायासै।
गैया आंबो सोलोंनो नागिरदोंमोन सोलोंनाया आधा कावसासो जाबाय।
औ बेयाव थारा मोनबेसे थायोमोनथाय सेरजानिया?
थारा ओम सयथा थायोमोन दां नोंथां
दथा थायोमोन न उम उम उम उम देंखोआ एसे देंखोआ एसे बेलेग जायोना बेनिया? ओम
गोसोफोरखौनो बोगथाबजोबो ओम औ आरो माखासे ओरै गाननाय जोमनायफ्राबो थाबायना
औ औ
बांसिन दख औ दख'नानि आ गरा बर'फ्रा फारौ मेगन हाजो आगरखौ बानायोमोन नामा नोंथां आरो दाउस्रोम दाउस्रि मो
अ द द दाउसा मोख्रेब
ओमव दाउसा मोख्रेब दाउसा मोख्रेब फारौ मैगं थाबाय औ आर'नाइनि आगरा बां आर'नाइनि आगरा बांसिन हाजो आगर फ्रानो जायोमोन ना नोंथां आरो गामसा थाबाय ना ओम ओम आर'नाइ गस्लायाबो इन्दि जिनि जायोमोन नामा?
औ औ इन्दि जिनि औ उम
आरो माखासे ओरै थाबाय जानाय लोंनाय थाब
औ जानाय लोंनाय औ उम फिथाइ सामथायथ' मोनाखैमोन न?
फिथाइ सामथाय गैया नोंथां‌।
औ उम बेनि उनाव
जौखौथ' ओंखाम बाय ओंखाम बायदि संनानै उनावसो बानाय मोन नामा नोंथां उम
अ गिबियाव ओंखाम बायदि सं बिनि उनाव बबेबा गुवार जायगायाव प्लास्टिकाव फेनलासिग्रोनानै गुसु खालामसिगोन। बेनि उनाव माबा होसिगोन बै मा होनोमोनलाय बेखौ एमाव एमाव औ औ एमाव फुनसि
उम
फोननानै ओमफ्राय बोनना दोनफिनोमोन नामाथाय
औ औ नोंथा़ं बोननानै दोनो। साननैसो बोननानै दोननानै उनाव बाल्थिङाव सोयो।
ओनौ लासै औ औ औ
बिनिफ्रायनो उनाव बेखौ जौ गिसि
औ औ औ बिदै थारा बिदिथारा बिदिथारा बिराद खाब्रां जायोना ओ औ औ अ उम
बियो एमाउनि सायावसो सो सोनारो ना नों
औ ओ एमाव एमाव ओमफ्राय बे दोननायनि सायावबो सो
औ औ औ बिनि उनावनो बिदिख खौ लोंखांबा दै होनानै सोमना दोनानै जौ गोरान सोमजि
औ बेखौ लोंखांनायनि उनाव दै सोमना दोनसिगोनलाय
औ
फ्राय जौ गोरान मावसिगोन बे जौ गोरान मावनाय खायदायाथ' मोननै थाइपनि नुदां मोननै रोखोमनि नुदां। बै बहायनाया आरोना
दुमनाय मोनसे ओमफ्राय मोनसेया नलिजों बु बर'ननाय ना मामोनलाय नोंथां उम उम
नलिजों
औ ओमफ्राय एमावखौसो मा मानिफ्राय बानायोमोन एसे फोरमायदो नोंथां?
एमावखौ एमावखौ मोखोना होयोमोन नामाथाय मोखोना औ ओमफ्राय माबो होयोमोन थाय ओमफ्राय
इंखुर माइरं माइरंआनो जाबाय ओ औ अ ओमफाय दंह दंफां राखेब थालिर बिलाइ अ अ
अ बारा मोजां मिथिजोबालां बे बानायनायखौबा।
उम बे माइरंखौ जेब्ला ओ बुगाजासे दैयाव सोमनानै दोनबाय दसे सम बेनि उनाव बेखौ देबाय उवालाव उवालाव देनानै खानथाल बिलाइ थालिर बिलाइ मोखोना बिलाइ ओमफाय दंफां राखेब
ओ
बेखौ ज' देग्लिनानै उनाव दैजों जेब्ला जों सिथाव संङोना बेबायदि नाग्लिनानै सिथाव बायदि बानायनानै दोनो। बिनो एमाव जाबायना? उनाव बेखौनो माबा गल बानायनानै फोरानना दोनो नोंथां खोबनानै। साननै सानथाम बिदि दोनो खोमा जेबोब्ला गोरा जाजासिम आरोखि गोरा जाबाथाय उनाव बेखौ आराम मोनसे जायगायाव दोननानै दोनबाय उनाव जेब्ला जौ बानायनो नागिरो अ अब्ला माबाबाय। फुनना होबाय बैयाव जुमायाव माइरंआव।
बै एमावा मोजां मोजां जानाय जायिया बे मोखोना थालिर बिलाइ होनायनि बिबां सायावनो सोनारसिगोनदां न'? बबेखौबा बारादाय होबा एसे गोखा जासिगोन।
मोखोना बिलाइखौ बांसिन होबा गोखा जायोनो होनलाय आरो आनारस बिलाइबो होबाव होनदों नों। आनारस औ आनारस बिलाइफ्रा गोथै खालामोनो उम बेजोंनो बेनो एमाव जाबाय।
औ।
आरो नोंथाङा मा मा मोनथिबावो एसे फोरोंहर।
टाइमासो जानोसै नै।
औ दे दे होमबा उनाव लोगो मोनलायसिगोन औ। दे दे ओं। उम।
ओमफ्राय मा दंबायोमोन?
फोरमायदो इसे।
माबानिलाय फिथाइ सामथायाइ जेबो जायासै?
औ आमसि सुवानि?
औ।
जाबाय जाबाय नोंथां खानथाल जादों थाइजौ जादों रैमालि जादों बेफोरनोसै आरो गोलोम औ दे दे दे उम। औ औ खोनाबाय, उम।